हेलौ नोंथां ।
औ नोंथाङा फ्रि दङ
औ दङ नोंथां ।
आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन । हेलौ नोंथां
औ
औ खोनादोंना औ खोनादों
आइदायानो जादों जौ नोंथां
औ
दा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव जौखौ माबोरै सङो आरो मा मा खामानियाव बाहायो माबोरै बाहायो बेनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथां दा गिबियावनो जौ खौ सावनायनि सिगां जोङो गिबियावनो जौ बिदैखौ माबोरै बानायो एबा गिबियावनो जौ बिदैखौसो बानायग्रोन नांगौ नङा होमबा नोंथां
औ
औ जौ बिदै बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो एम' नांग्रोगोन एम'नि थाखाय जोंनि ओनसोलाव जौ सुबिदैखौ माबोरै बानायो होनोब्ला गिबियावनो जोङो एम अ बानायनो थाखाय बायदिसिना मुवा मिथिंगानिफ्राय नागिरो जेरैबायदिहाय दिंखिया दिखियाबो मोननै जातनि दङ मोनसे बिलाइ रिजि रिजिबिखौसो होयो दिंखिया बिलाइ खान्थाल बिलाइ लोगोसेनो आरो जेरैहाय आरो जोंनो बेजों लोगोसे आरो एम' बिलाइ एम' बिलाइजों जोङो एम' बिलाइआ मोखोना बिलाइ मोखोना बिलाइखौ बिलाइनि बिलाइखौ हो बिबारनि समाव जों बिबार होनानै बि जायो बेफोर मुवाखौ जोङो हाग्रानिफ्राय एबा मिथिंगानिफ्राय बुथुमना लाबोनायनि उनाव जोङो माइरंखौ सेरसे एबा सेरनै बिदि जेखि जेसां नोंथाङा एम' बानायगोन बेसेबांखौ जोङो गिबियावनो सोनना दोननाय जायो घन्टा ए बा नै घन्टा सिगां बिदि सोमनानै दोननायनि उनाव जों बेखौ सुखांनानै दोनयो दोनायनि उनाव बिदि मिथिंगानिफ्राय बुथुना लाबोनायनि उनाव जोङो बेखौ देंखियाव एबा उरालाव देयो बेफोरखौथ' मेसिनारि बायदिसिनाथ' देजाया बांसिन बिदिनो देंखिखौ देंखियाव देनायखौ नुनो मोनो बिदि बिदि बिलाइजों लोगोसे बिदि माइरंजों लगायनानै जोङो दिंखियाव देयो आरो नोंथां बिदि दिंखियाव दे उनाव जों बेखौ जेरैहाय लारु बायदि सेथुमो दैजों नाना लानानै लारु बायदि बिदि सेथुमो सेथुमनानै जों बेखौ सानथाम एबा सानब्रैनि थाखाय खोबनानै गोलोमनो होयो आरो गोलोमनानै बेवहाय बायदिसिना मैखुन बायदि बेरखाङो आरो एबा गोलोम माने बियो ओ माने एसे फेथर फेथरा ओ ा एसे माने गथा गथा गोरा जायो आरो बिदि जानाय समाव जोङो बेखौ खोबना दोननायखौ बोखारनानै जों सान्दुं लामस्रायो आरो बिदि लारुआ गोरा जानो थाखाय एबा राफोद जानो थाखाय। बिदि उनाव लामस्रोनानै
ओ जोङो मा खालामो बेखौ जेब्ला गोरा जायो अब्ला जोङो जुमाय संनो थाखाय। ओ लाहार फाहार खालामो दा जोमै संनायाव जोङो ओ न'नि माइरंखौनो। नङाब्ला जोहो हाथाय बाजार बायना मोननाय जा जखाय माइरं होनो जों बेखौ। ओ जेरै एंखुर बायदि बे जहाइ माइरंखौ बायना लाबोनानै फारलासे। फाललासे सङो जोङो बांसिन फालासे एबा फालनानैबो संजायो। फालसेयाव ओ लारुखौ एमनि लारुखौ दसथा नङाबा जिथा। नङाबा जिसेथा नांगौ आरो नोंथां बिदि जोङो ओ बिदि गिबियावनो जोङो जखा माइरंखौ ओंख बायदि संना लाग्रोयो ओंखाम बायदि संना लाग्रोन उ नाव जोङो ओ बिदि जे ओ फ्लसटिक होननायाव फ्लसटिकयाव जोङो बख'यो बख'नाय आखामखौबो बख'यो ओ बख'नायनि उनाव जोङो लामस्रानानै दोनो लामस्रानानै दोननानै बेखौ गुसु जानायनि थाखाय गारना दोनो आरो उनाव बिदि जेब्ला गुसु जायो अब्ला जोंडो आ बे जोङो फोरानना दोननाय लारु बे लारुखौ जो बे वहाय ओ जोंडो खादोवजों गुन्दै खालामनानै बेहाय सारनानै दै इसे इसे साबस्रिनानै बेखौ जों गलायो गलायनायनि उनाव जों बेखौ खाथिनानै खान्थाव एबा बायदिसिना ओ द्राम बयाम बिदि गिदिर गिदिराव जोङो दोनो आरो बेखौ खान्थाम खुंब्रियाव जोंना जौ बायदिया ओ जायो आरो नोंथां। बेयावनो मालाबा ओ बुंनाय बायदिब्ला एबा जोंनि खाथि खालायाव एबा जोंनि ओनसोलाव बायदि बुंब्ला ओ बिदि एमाव संनाय एबा
जखाय सनाय समाव बे जखायनि खाथियाव गोखै बायदिसिना बिदि मुवाखौ दोननो नाङा। आरो जखाया अब्ला गोख्रै जायो एबा हामा जायो होननानै जोंनिजों मिथिनाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बिदि एंखुरजों ओ संनायनि बादैबो जेरै माइब्रानि जु बिदै बायदिसिनाखौबो बिदिनो ओ सङो आरो नोंथां बिदि ओ माइब्रानि जौ बिदैखौथ' मागो दमांसियानो जा बैसागुआानो जा बायदिसिना खा मानि जोंनि मोनसे ट्रेडिसनेल बिदि ओ बर'नि बिदि ओ जौ बिदैखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां बायदिसिना लोंनायावनो जा माबानायावनो जा। ओ बिदि जौ बिदै लोंनायनि बादैबो जोङो बेखौ ओ सेरेब बायदिसो सिना खाम जायो नोंथां बिदिब्ला जोंनि ओनसोलाव बिदिनो जौ बिदैखौ खावनाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै जौ बिदैखौ बानायनाय जायो नोंथांमोना जौ बिदै बानायनाय समाव ओ बाहायनाय लारुखौ माबोरै बानायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जौ संनो थाखाय जोंनोथ' गिबियावनो माइरंनि गोनांथि जाग्रोयो बे माइरंखौ जोंनिखै खायसे खायसे बाजारनि जि मोननाय माइरं बेखौ बायो आरो आरो खायसेया न'निफ्रायनो जि थाखानाय माइरं बेखौ बाहायो आरो खायसेयाथ' खनसेलनि मोननाय माइरं बेखौबो बाहायो आरो । गोदोनि दिननि बायदि एंखुरनि माइरं बेफोरखौ बाहायला। दानि दानि जुगाव जोंनिखुइबो न'नि माइरं बे बाजारनि मोननाय बाइरं बेखौनो बाहायो । सिगाङावनो जायखिजाया माइरं मोनसे लाग्रोनानै नांगौसेबां जखानि लानानै संग्रोनांगौ संखांनायनि उनाव जेब्ला ओंखाम महर लागोन बेखौ जोङो थालिर बिलाइ नङाबा प्लास्टिकआव एरनानै गुसु जाजासिम खालामनानै लानायखौ नुनो मोनो जोंनिखै। आरो जेब्ला गुसु जागोन बेनि उनावसो एमाव फोनो । एमाव फोनखांनायनि उनाव आरोबाव प्लास्टिक नङाबा थालिर बिलाइजोंनो खोबनानै दोनो खोबनानै साननै सानथामसो दोननायनि उनावनो जौ गिसिनि महरा लायो नोंथां । बे जौगि-जौगिसि खालामनाय समाव जि एमाव बाहायोना बे एमावखौ जोंनि ओनसोलखै मोखोना बिलाइ बिदिनो दंफां राखेब आरो खान्थाल बिलाइ, आरो बेजों लोगोसे माइरं नङाबा एंखुर उवालाव देनानै बानायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो देना लाखांनायनि उनाव दै सारसो सारसो संग्राय नङाबा सान्द्रियाव लारु बानायो लारु बानायखांनायनि उनाव आरो जोंनिखै जायखिजाया ननि उखुम मुदायाव साल दाउखुमैजों खोबना दोनो आरो नोंथां बिदिनो साल दाउखुमैजों सानथाम सानब्रैसो खोबना दोनखांनायनि उनाव एमावा गोरा जायो जेब्ला गोरा जायो अब्लासो जि सिगाङावनो संना लानाय जौ बेफोराव बाहायनो हायो आरो
औ
बिदिनो एमावखौ बानायो जोंनिखै आरो खायसे खायसेया गोनोखो मुगानि जि एमाव बानायग्रा मेसिन ओंखारदों बेयावबो बानायो
औ
जोङो जौ गिसिनि अनगायै जौ गोरानबो मोननो हायो। जौ गोरानखौ माबोरै बानायो होनब्ला जोङो सिगाङावनो एमाव फोननानै बानायना दोनखानाय बेखौ थौ नङाबा जायखि जाया संजाग्रा जेंयाव सोखांनांगौ सोखांनायनि उनावसो जोंना जौ गोरानखौ मावनो हायो। जौ गोरान मावनायखौबो जोङो मोननै रोखोमनि नुनो मोनो। मोननै रोखोमनि होननो थाङोब्ला जोंना मोनसे थौ सिङावनो दिहुननाय आरो मोनसे बाहेराजों दिहुननाय बाहेराजों दिहुननाय होनोब्ला जोंना बथल पाइप बेफोरनि गोनांथि जायो। आरो बिदिनो जौखौ मा मायाव बाहायो होनबा जोंनि ओनसोलखै हाबानि समाव बन सिननाय बिदिनो रायजोनो जाहोनाय लोंहोनाय आरो बिदिनो पस होन बेफोरावबो खामानि मावनाय समाव बनस सिनो नालाय आरो बेयावबो रायजो राजा जानो गामिनि मानसिफोरनो जाहोनाय समाव लोंहोयो आरो बिनि अनगायैबो खायसे खायसेया जेरै माइ गायनाय समाव सावरि बादालि जायो नालाय बेफोरावबो बाहायो आरो नोंथां
औ
आरोबाव जोंनि ओनसोलखै बेफोरनि अनगायैबो खायसे खायसे रांखावरिनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय आइजोफोरा फानो।
औ।
बिदिनो न'खर- न'खर फाननानै न'खरनि जेंनाखौ सुस्रांनायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो गामिनि जि बोराय-बुरै बेफोरो खामानि मावनाय समाव जौ लोङोबा मेंगायो होननाय। बेखौनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बायदियै न'आवनो संनानै लोंनायखौ नुनो मोनो।
औ।
दा नोंथाङा फोरमायनानै होबावनो हागोन नामा? जौगिसिनि आरो गोराननि बागै
औ नोंथां ओ बिदि ओ जोमाय खावखांनायनि उनाव जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिहै जेरैहाय सेरेब- सेरेबखौबो जोंनि ओनसोलावबो खावनो जायो अब्लाबो जोबोद खम फआव खावनाय जायो आरो। नोंथां ओ बिदि जों मालाबा जोंनि रांनि आंखाल नोंथाङा फोरमायनाय बायदि रां आंखाल सुफुंनो थाखायबो मालाबा बिदि जोङो दस्रानो लांनो फैबोला एबा फाननाय जायो आरो फालांगि फाननाय जायो आरो नोंथां नाथाय मालाबा बेफोरो मोजांबो बारा बांद्राय बाहायनायाबो एसेबां गोरलै मोजां नङा नाथाय बेखौ जेसेबांखिनि गोनांथि बेखिनिखौ बाहायनाया मोजां आरो नोंथां मानोना बांद्राय बाध्यताओं बांसिन खुनु नुनो मोनो नालाय जोंनि थाखाय मालाबा न'खरफोराव ओ बिदिनो एसे उसुबिदा जालाबायनाय बेनि थाखायनो बांद्राय बाहायनायाबो मोजां नङा। एबा नाथाय थेवब्लाबो जोंनि जेरैहाय बाहायो जेरै मागो दमासि बैसागै बिदि जोंनि गेजेराव बे दङ ओ बेखौ जोङो जोंनि गेजेरावनो बिदिनो अरायबो मोजाङै लाखिनांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा?
औ नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोन्थों।